नोंथां हेलौ
मा होनदों
औ बुं बुं नोंथां औ हेलौ
फ्रि दंबा नोंथां
औ दङ नों
नोंथाङा फ्रि दङोबा
औ दङ
आ मानि सायाव
मा होनदों नोंथां
अ ओ दैज्लां बोथोरनि सायावनो सावरायनोसै नामा नोंथां
जागोन जागोन सावरायग्रोदो नामा नोंसोर नोंथाङा जागायजेनग्रोदो
औ औ आ ओरैनो दा दैजलां बोथोराव नोंथाङा मा मा मावनानै मोजां मोनो
जोंनाथ' दा बिजा आबाद मावदोंना माइनि आबाद मावदों
औ
ओ बिदिनो आरो दाथ' माइयानो सोलि बेयाव नोंथांमोननि जालाय
जोंनाबो बिदिनो सोलिगासिनो न'आवनो मावगासिनो आबादानो
उम उम जोब्बाय बा माय आबाद खालामनाया
माइ आबादा दा जोबथ'वाखैनो नोंथां आङो मावगासिनो आरो न'आवनो
औ
आरो एसे दंबावो
औ
जोबथ'वाखै हा
उम
ओमफ्राय नोंथां अ
मा होन्दों नोंथां
जोब्बाय नामा नोंथां नोंसानि मा आबादा मावनाया
जोंनियाथ' जथ'मोन दाखालि
औ औ औ
ओमफ्राय नोंथांमोननि जा दै सैफोरा प्रब्लेम जायाखै नामा बे खेथि खालामनायाव आबाद खालामनायाव
दैनि जेबो प्रब्लेम गैथ'वा नोंथां ओरैनो दा बर्थमान मोजाङाव दंथ'यो उम
दो गामिनि मानसिफोरखौ गामिनि मानसिफोरखौ हाजिरा लानानै मावफादोंबा ना न'नि गोजा
औ नोंथां माजिरायाबो मावदों
औ
आरो न'निबो मावदों
उम
उम ओमफ्राय नोंथांमोननियावबो जेबो प्रब्लेम गैयाब्ला माबा दैनि
जोंनियाथ' बेफोरबायदिया माने बे माबायासै आरोना एसे प्रब्लेम जाबाय नैबे बोसोरावहाय
औ
बे अखायानो गैया जाहैबायना
औ औ
बे गोथौखिनियावहाय गायग्रोदो गायनानै ओमफ्राय बोरिखिनाखौ एसे दै सारनानै गायनो गोनां जाबाय आरोना एसे खस्थ' जाहैबाय। नोंथांमोनजायथ' अखा दोङो?
अखाया दा सान्दै नांगौ बायदि दंथ'यो आरो नोंथां।
अ जोंनिजोलाय खम।
औ
बोथोरफोरालाय माबायदि खालामबाय थादों दा नोंथांमोननि जा
अ बोथोराथ' थिगैनो दंथ'यो नोंथां। ओमफ्राय नोंसोरनि जालाय नोंथां बोथोरा माबायदि दङ?
दा दोङो बिदिनो सानाव हर मोनाबालाय एसे थान्दा होयो आरो एसे अखा हायो। बांद्राय एसे दसे हाना थाङो।
अ
बे बायदि आरो दा
ओमफ्राय आबादफोरा माबायदि जादो नोंथां?
जोंनियाथ' इदिनो आबादा बाय एसे बोरियाव
औ औ
नोंथां मोननिजालाय मा बायदि?
जोंनिजाबो बिदिनोथ' मोजाङानो जादों।
उम
दायो मा मा आबाद मावनो सानबावदो नोंथाङा?
जोंनि जोंहानिजा
औ
उम मा माने बेखौ मोननै मोननै नङा मोनसेया बे जायगायाव एसे खम खालामदो आरोना बे खेबसे थास' आबादखौ बोसोनो एसे बुरजा लायोमोन इबार खम जाहैबाय
अ
मा होनो दा बेखौ रन
माइ आबादनि अनगा अ अ औ ओमफाय नोंथाङा ओइ दैज्लां बोथोराव माइ आबादनि अनगा मा आबाद मावनो सानबावदो?
न'फोरावथ' जोगोनारफोर जोगोनार बे बे खुमब्रा मैथाफोरखौ बिफाया न'वावनो गायनाय जायो आरोना। ओमफ्राय दा बे बे मुलाफोरखौबो फोलाबायदों फोथाराव आरो खेथि खालामनानै आबाद माइ गायनायनि खाथियावनो माने दब्लासे दंबावोमोन बोरि हा
औ
बे बोरि हायाव माने मुलाफोरखौ फोबाय आरो।
औ
नोंथांनिया नोंथांमोननि जायलाय मा माथो खालामखो इदि
अ नोंथां जोंनि जा ओरैनो दा जेबो मावनाय जाथ'वाखै। माने
बे माइल' गायनाय जादों आरोना।
औ औ माइ गायनाय जादों बेखिनियानो।
हो नोंथां
औ औ औ नोंथां बे माइखौनो गायनो होग्रोदो आरो जोंनिया औ औ।
औ
खोनादों?
नेटआ एसे प्रब्लेम जादों नामा नोंथांना जायैखो ना आंनाजाहैखो?
आंना आंनानो जादों बायदि मोनदों र' आं।
औ होनबा बिदिबा माइल' मायल' गायनाय जायो आरो ना औ औ।
औ औ नोंथां माइल'गायनाय जायो।
थिगनो दङ खेथिफोरा मोजां जायोबा आबादफोरा।
थामाफ औ औ औ आबादबा मोजां जायो नोंथां। इसि मोजां जायो आरो।
ओमफ्राय नोंथांमोननि जा माबायदि जायो आबादफोरा?
जोंनिजायबोथ' मोजाङानो दासान्दि बेफोरबायदि जेबो जायासै बोसोरसे आगोल बोसोरसेयावसो बाय एसे बोरैबा जादोंमोन दाासान्दिथ' मोजाङैनो जाबाय थादो।
अ औ
ओमफ्राय नोंसिरना जा नोंथांमोननि जा गामियाव औ।
औ
मा होन्दोंमोन?
बुं नोंथां। नोंथाङा बुंग्रोदो दे नोंथां।
औ आं होनदोंमोन माने नोंसोरनिजाय होनदों। गामि आबादनि थाखायबो
औ औ गामियाव आबादखौनो खालामखो जों जहा।
बेफोरबायनो मा मा मा रोखोमनि माइ गायनाय जायो?
जोंनि जोंनि जाला नोंथां?
औ
ओरैनोथ'
जेरै मायब्रा माइब्रा जाहैबा माइखौबो गायनाय जायो। जोंनि जाय बे ओमफ्राय बेबायदिनो बायदिसिना नाम दोङो।
अ अ अ दोङो नोंथां जोसा दोङो माइब्रा दोङो। आंबो बांद्राय मिथिया नों बांद्राय मिथिया नोंथां आंबो। माने गोबां दङ आरो बिदिनो बि बायदि बायदि। नोंथाङा माबाफोर सोंबावनो जानो नामा? नोंथाङा माबाफोर सोंबावनो दंबा नोंथाङा माबाफोर सोंबावनो दङबा।
उम माने
मा होनदों नोंथां? हेल' नोंथां।
औ हेलौ औ औ खोनादों। माथो एसे लेट खोनाफैदों माने। हेलौ नोंथां खोनादों ना? हेलौ नोंथां।